ओ नों औ ओ नों थाङा खोनादों ना? औ ओ नोंथां सिम गाहामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां औ ओ आं नोंथांननो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों जों दा बोथोराव मा मा फिथाइ सामथायाइ जायो एसे नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ।
दा बिदिब्ला नोंथां जोंथ' दा ओ दैज्लां बोथोर नङा होमबा? गरम बोथोर औ जों बेयाव दा गोबां फिथाइ सामथायाइ जायो जेरै थाइजौ, खान्थाल, लिसु, लिथु खु जाम फिथाइ बिदि बि बायदि बायदि फिथाइ जायो
औ ।
मोननि ओनसोलावहाय मा मा फिथफोरखौ फिथाइफोर दङ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां ।
औ ।
औ फिथाइ होननानै बुं बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंङो दायो दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा? जोंहा दैज्लां बोस बोथोराव गोबां रोखोमनि फिथाइ मोनो । जेरै जोङो थाइजौनि फ्राय लानानै ए खान्थाल रैमालि होनना बुङो जायखौ नङा होमबा? लिथुकु नोङो कला जाम गुबफु ओ गुफुर गोसोम जाम गुफुर जाम बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो फिथाइ मोनो जोङो जेरै ओ बाजाराव थाङोब्ला जोङो जेरै ओ आमलाय फोरखौबो मोनगोन नोङो दायो जायखौ जायोब्ला नोङो देहानि थाखाय मोजां मानोना जोंङो जामखौ जायोब्ला क'लाजाम जायहा देहानि थाखाय बिराद आइरन दोंङो बेखौथ' जोंङो आइजोब फोरा बिराद जानांगौ बे क'लाजामखौ मानोना जोंनि उदै सिङाव थानाय बेमार आजारफोरखौ बियो सोखारनो हायो होननानै गोबांआनो फोथायो आरो। आरो जों दायो बांसिन जोंनि न'खरावथ' जोङो बांसिन जों खान्थाल आरो थाइजौ रैमालि बेफोरो बांसिन नुयो आरो बेयो जोंनि अर्गेनिक खायद' आरो जेरै हासार थुबसिबो होआ जेयाव जेरै बे जोंनि ओ आजै -आजौनि प्रिथिबियाव जोनोम जानायनिफ्रायनो हा सोमजिनाय बे हानिफ्रायनो ओंखारो आरो जेनेबा बियो खुनु हास सारनि बेले बेजे गैया। अर्गेनिक जायो आरो बेफोरखम फिथाइखौ जों जायोब्ला जोंनि देहायाव जोबोर मोजां आरो जोंनि देहाखौ गु फुं लाखिनो जानाय आदारनिफ्रायसो जोंङो नांगौ रोखोमनि फिथाइ- सामथाइ जायोब्लासो जोंनि गोसो जोंनि स्किन जोंनि देहाया गुफुं थायो आरो जों मानसिया बेदर बांद्राय जायोब्ला जोंनि स्किना आरो जोंनि किडनि जोंनि लिबारफ्रा नस्थ' जायो। आरो फिथाइ -सामथाइ जुद दि जायोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थायो होननानै आं सानो आरो आरो बेखौ जोंनि जिउआव गोनांथिथार फिथाइ सामथाइया मानोना जों फिथाइ सामथाइयावसो जोंङो सि भिटामिनखौ मोनगोन नोंङो सि भिटामिन जाय। खौ जोंओ मेगननि थाखाय आरो जायखौ ए भिटामिनखौ मोनगोन नोंओ। जायखौ जोंओ। सिखिन बिगुरफोरनि थाखाय। बेखायनो जोंओ बेफोर रोखोम फिथाइ सामथाइखौ जोंओ जानांगौ। आरो जों। फिथाइ सामथाइनि अनगायैबोथ' जों गोबां ओंख्रि मोनो जों बेखौबो सावरायनो थांला नाथाय जोङो फिथाइ सामथायाव बेखोनो आरो नोंथांमोननि साइडआवहाय मा मा फिथाइखौ मोनो आरो बोरैहाय दिहुननानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो आं दा बावैसो बुंलांनाय थाइजौ खान्थाल लेथुखु बेफोरखौनो लिसु आरो बिदिनो जाम फिथाइ लि दुखु फिथा बेफोरखौनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो बिदि बिदिनो जेबो बागान इदि गायनाय गैया बिदि बिदिनो न'आवनो थानाय फांफा फांनै बिदिनो बिफांफोरनिफ्रायनो जोङो खानानै लाबोनानै जानाय जायो आरो आरो नोंथां बे थाइजौ खान्थालखौथ' जेनबा जों दा आमथिसुवा नङा होनबा बेयाव बाउनाय जायो नोंथां नोंथाङा आमथिसुवायाव मा बोरैहाय माबायदि बावउनाय जायो एसे फोरमायनो हागोना नों
औ हागोन जोङो गिबियाव जोङो आमथिसुवा फोरबोआ जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो माने नैथि फोरबो आरो आरो लोगोसे बेयो सुवा फोरबो होनानै जों बांसिनानो फोथायो नङा होमबा जायखौ जोङो जोंनि जों बाहेराव थांनानै जोंबा गुबुन जायगायाव थांनानै जों सुवा सुथि जाना फैयो बा सोरबा जलानायाव सोरबा जालानायाव जोङो जालानानै फैनो गोनां जायो नङा होनबा बाहेरायाव थाङोब्ला बेखायनो जोङो जोंनि पाप दसाफोरा जेनेबा एम्फौ एनला गाथारनाय पाब दस्राफोरा उधार जाथों होननानै जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो फिथाइ सामथायाइबो जोङो बावनानै जोङो जानाय जायो जेरै जोङो बुंलांबाय दिनै खान्थाल थाइ जौ रैमालि बिदिनो जोङो बे फिथाइ सामथायखौ जोङो जोंनि हायावनो मोनो आरो बेखायनो ओ बि बोराय माने इसोरनि सेरावबो जोङो बेखौ ओ बाव गुरनानै जों मानसि हारिया जायो आरो। नाथाय आथिखालाव जोंनि बो बोथोरा एसे बाबेन उल्था फाल्थां जालांनायनि थाखाय दिनै जोंनिया दा फिथाइ साम दाइयासो मोनग्रोनो हमबाय आरो दा फुजायासो नै गाबोन समनिया जागोन। नाथाय दिनै फिथाइ सामथायखौथ' जों मालाबानो मानसिया जाग्रो बाय मानोना जायाबाबो बे सेवलां जोबगोन नङा होमबा बो थोरजों जोङो बै फोरबोआ मिलायहैला जायना दोङो आरो जोंनिया। बेखायनो जों दायो फिथाइ सामथायाइखौ जोङो जाबाय थादों। आरो बिदिनो जों फुजा खालामो आरो जोंनि बे थानसालिफोराव गावबा गाव थानसालिफोराव थांनानै सोरबा बाथौवआ सोरबा ब्रह्मआ गावसोरनि ब मन्दिर फोराव थांनानै बिदिनो आरज खालामो लोगोसे जोङो बे फोरबोखौ सुवा सुति फोरबोखौ जोङो फालिबोयो आरो दिनैसिम। होनदो। अब्ला नोंथांनि सेराव आं मोनसे खोथा दा सोंनो सादों। नोंथाङा मा फि दाखौ फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ आंथ' दा ओ दा बावै जाजानाय फिथाइ सामथायाइखौ थाइजौखौनो बांसिन मोजां मोनो मानो होनना बुङोब्ला ओमफ्राय थाइजौआ ओ गो खै नालाय बिनिखायनो आरो ओ जों दा सान्दुं गोसाफोराव सानान्दुं गोसा दुंबा जों मा जागोन मा मागोन जायो नालाय ओ जेन'बा जों गोखै जानानै मोजां मोनो। बेनिखायनो थाइजौखौनो बांसिन बिदिनो मोजां मोनो आरो। थाइजौखौ आरो जोङो आस आसारबो खालामनानै दोननो हायो। थाइजौ गोरलै गोरलैखौ औ बिदिनो औ नंगौ नों थां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो मा मा फिथाइ सामथाइ मोननो हायो।
ओरैनोथ' जों थाइजौ खान थानानो बिदिनो आरो जोङो गोथां जों जानायजों लोगोसे जोङो थाइजौ खान्थालखौ जोङो। नोंथाङा बुंलांबाय आसार बानायो। थिग बिदिनो जोंबो जेनेबा खान्थालखौहाय गि खान्थाल खौ जोङो ओ बेगराबो जाजायो नङा होमबा खानथालनि बेगर जायखौ सित होननानै बुङो थिग बिदिनो खान्थाइखौबो गोरलैयाव जोङो दान बिगुरखौ जोङो दानख्लाबनानै जोङो भाजाबो जायो आरो। मानोना बियो जोबोर गो थाव बिराद आइरन थायो। बेयावनो गोरलैया जेरै बेयाव बिसुब जायैसि सिगाङावनो जों बेखौ दाननानै जायो आरो। नों दाबो जानो हागोन जाय खान्थाला जेरै बे खान्थाला सिङाव जुदि बेगर आबाद बिनि जेबो जायाखै। खैब्ला नों दाबो मानोना बेखौ जाजायो आरो मानोना खायसे गदाय गिबि थायो नङा होमबा? मालाबा आगोथियायै ओ ओंखारो मालाबा सोरनियाबा मे मे मानावनो ओंखारो सोरबा जुलाइ। जुलाइ मावनावबो जुन जु। लाइ मानाव जेनेबा जायो बांसिनानो जुन जुलाइआव जोङो खान्थाला खान्थाल थाइजौफोरखौ जों बांसिन मोननायखौ मोनो आरो। आरो लोगोसे रैमालि आरो दायो जाम। जामखौथ' आं जोबोर मोज जां मोनो जामखौ जेनेबा खान्थालखौबो आं जोबोर मोजां मोनो खान्थाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजांथार । बेयाव बिराद। निउट्रिसन थायो जेनेबा खान थालाव आरो लोगोस जे बे खान्थालनि बेगराबो जोंनि थाखाय बिराद गुन गोनां । बेयाव बहुद मोजां काइफ खाथ बार' कार्ब'हाइद्रेट थायो बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो बेखायनो जोङो खान्थालाबो गासैबो जाजायो बेगर बासिर जोङो बिशुब गासैबो जाजायो आरो खान्थालाबो । औ जोङो खान्थालखौ जोङो जानांगौ जाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो थिग बिदिनो जोङो जामफोरखौबो जानांगौ। थाइजौआबो गोबां बिबांनि बेयाव नांगौ रखमनि जोंनियाव सुगार मोनो बेयो थाइजौआबो बेफोरबो जोंनि थाखाय मोजां देहानि थाखाय आरो नोंथाङा ओ मालाबाफोर जेनेबा ओ आसार बानायफेरदोंमोन नामा जेरै थाइजौनिफ्राय? ओ बोरैहाय आसार बानायदों बेख फोरखौ आसार बानायद फेरदोंमोन नामा नोंथाङा थावजि गोरलैखौ?
औ नोंथां ओ आंथ' बिदिहाय आस सार बानायनो मोनाखै नाथ थाय थेवबो आसारखौ माबोरैहाय बानायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन आरो आं नोंथां औ ओ दा थाइजौखौनो जोङो आसार बानायनो बानायबोला जोङो थाइजौ गोरलैखौ जोङो सिथा सिथा ओ हानानै लानांगोन आरो ओ बिनि उनावहाय जों बेखौ रुनानै लानांगोन आरो जोङो सान्दुङाव होयो आरो ओ बिदिनो गोबां मस्ला मस्ल फ्रिफोर होनां गौ जों जायखौ देनानै लायो आरो बानलुफोरखौ जोङो बानलु गोरानफोरखौ एवनानै लाग्रोयो । बेनि उनावहाय थावजों थाव होयो । ओ भयामाव जोङो बे ओ थाइजौखौ जोङो सोनानै दोननानै मस्ला मस लिखौ सो फानानै जोङो थावखौ होनानै जों सानदुङाव फोराननांगौ आरो नोंथां औ ओ बेखि
बिदि औ बिदिब्ला आं नोंथांनि फ्राय मिथिना मोनबाय जेनेबा आस टारखौ बोरैहाय बानायो नङा होमबा जोङो ओ आसारखौ जोङो बनायब्लाबो जोङो मोजां सेफटि मोजां जायगायाव दोननांगौ बे जोंङो ग्लासनि बथल सल' दोनोब्ला बां सिन मोजां ग्लास मानोना जोङो प्लाटिकआव दोनोब्ला बेखौ नोङो तिनि मास सारि मास जायोैबा बै प्लास्टिकनिफ्राय गाज्रि फाइबार ओंखार जाय खौ जोंनि देहायाव नाङा बेफोरनिफ्रायनो जोंनि केन्सार आजारफोराबो जानो हमो आरो मानोना प्लास्टिकआव गोबां गेसाव बुस्थु दोननायखौ जुदि नों जायोब्ला बेनिफ्राय नोङो हामा बिजानुखौ मोनाब्ला बेफोर फोरनिफ्रायनो जोंनि दैयाव केन्सार बेमारफोरा साफिनो हमो आरो बेखायनो जोङो मोजां सेफटियाव दोननांगौ आरो बांद्राय गोबावनि गेसाव आसारखौ जों जानो नाङा। जोंनि देहाखौ नायनानै जों बेखायनो आसारखौ जोङो ग्लासनियाव दोननाया बांसिन सेफटि गोनां होननानै आं सानो आरो नोंथां औ आरो नोंथांनियाव आं मोन से खोथाखौ सोंनो सानबाय जोङो ओ आरो मा मा फिथाइ सामथायाइखौ जोङो गायबावो जेनेबा जों दैज्लां बोथोराव जोंथ' मिथिंगानिफ्राय मोनबाय आरो सोरबाफोर बेखौ गायनानै प्रदाक्ट खालामो नामा बिदि फाननाय हाथाय बाजारफोराव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
दाथ' जों दैज्लां बोथोराव ओ बिदि फिथाइ सामथाइ गायनाय नुफेराखै नाथाय बिदिनो मेसें बो बोथोराव मेसें बोथोरफोराव जोंनियाव बिदि बोग्रि तरमुस बेफोरखौ गायनाय जों नुनो मोनदों आरो बिला
औ नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया गनायथाव अ अब्ला नोंथां औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगोखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन दे औ दे